हेलौ
हेल' नोंथां
औ खोनादों ना नोंथाङा
औ
अ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ नोंथाङा दासान्दि फ्रियैनो दङ' ना
औ औ आं फ्रियैनो दं
औ ओ नोंथांनिसिम आं कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं नों थांनियाव ओ जोंनि बर'फोरनि बागै फंनैसो आयदानि सायाव रायलायनो होनना
औ औ
नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनायाखै आं
ओ नोंथांनिसिम कल खामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव फंनैसो रायलायनो होननानै नोंथांखौ आं कल खामनाय जादोंमोन
औ औ
दा नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोना जे जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय औ
ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंना फार्स्टआवनो हिन्जावफोरनि थाखाय दख'ना आरो हौवाफोरनि थाखाय गामसा
औ
आरो जोंनि ओ जोंनि जा जिथुबा मेन फास्रायानो जाबाय आर'नाइ बर'फोरनि
औ
औ आरो दख'नाखौ दख'नाया गोबां माने रोखोमनि दं गोबां गाबनि दं थेवब्लाबो जोंना बर'फ्रा ओ बैसागुआरि बायदिसिना फुजा आरि जाबा जोंना बांसिन इन दख'ना गोमोखौ गाननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ औ
बिदिनो औ दानि दिनाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंखारबाय दख'ना दह' गोदोनि दिनावथ' जोंना दख'नाखौ न'आवनो दानानै दिहुननाय जायोमोन नङा होमबा ओ आथिखालावथ' गोबां जों मेसिनाव दानानैबो दिहुननाय नुनो मोनबाय गोदोनि आबै मोना बा जोंनि बिमा आइमोना मा होनो बेखौ माबायावनो न'आवनो दानानै दिहुननाय जायोमोन आरो गामसाफोरखौ नाथाय आथिखालाव गोबां बेबायदिनो मेचिन ओंखारनायनिफ्राय मेचनजों दानाय,, दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिदिनो हौवाफोरनि थाखायबो गोबां बिदिनो आ आर'नाइ गामसा आर'नाइ गस्ला बिदि ओंखारनाय खौबो जों नुनो मोनबाय आरो ओ नोंथाङाबो एसे बुंजागोन।
नुनो मोना। नानै दानाय बिनि फिथोबजों नुयो होननानै जों मिथियोमोन। ओ बिदिनो जोंहा बिदिनो जोंहा खुन्दुंखौ इन्दिखौ जों नुयोमोन आरो बे खुन्दुं नि सायावनो जोंहा गाबहोनो थाखाय आबै आबौ मोना बायदिसिना फिथाइ गोमति रोसि बायदि बिफां बिलाइनि रोसि ओ बिदिनो गुबुन गुबुन बेन्दोंनि रोसिफोरखौ बे खुन्दुंङाव फुनो मोननो आरो।
औ गोदोनि दिनाव बिदिखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ! नोंगौ नोथां बिदिनो बिसोरो ओ सि दानो थाखाय बे खुन्दुंफोराव ओ गाब फुननानै गोमो गोथां बा गोजा, खायमा बेफोरबायदि गाबनि समायना रमायना सि दानानै लायोमोनो आरो। बिदिनो गोदोनि इसे ओ बायदि आथिखालावथ' जों नुनो मोनला। आथिखालाव जोंहा गोबां रोखोमनि खुन्दु गाननाय -जोमनाय जि -जोम बेफोरखौ जों हाथाय - बाजाराव नुसोयो आरो हाथाय - बाजाराव थाङोब्लानो जों बेफोरखौनो बायनानै लाबोनो हायो आरो बायनानै गाननो हायो आरो आथिखालाव जोंहा गाननाय जोमनायखौ दानानै बा लुनानै लानायखौ जों खम
औ औ
औ औ
मोजां जायो।
औ।
दा दानाय।
औ औ
जायालासिनो गाव आखायजों दानाय जि जोमखौ लानो गाननो जोमनो मोनो आरो। नोंथाङाबो माबाफोर मिथिबावोब्ला बुंजागोन।
औ औ आथिखालावथ' जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ एसेबां आं दख'ना गाननायखौ नुनो मोनलिया माबा मोनसे जाबासो फोरबो बा फुजा हाबा एबा बेफोरबायदि जाबासो गाननायखौ नुनो मोनो आरो बैसागुआरि बासो गाननायखौ नुनो मोनो
औ
बिदिनो माने गोदोनि दिनाव न'आव थानाय समावबो माने सिख्लाफोरखौ बाय सेंग्राफोरखौ गामसा दख'ना गानना थानायखौ नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालनि दिनाव माने बेफोरबायदि गानना थानायखौ नुनो मोनदिया आरो।
औ नंगौ।
बिदिनो जोंनि बर'नि दख'नायाथ' बयजोंबो मिथिजानाय। बयबो नायनो समायना जाखायो। गुबुन गुबुननि मानसिफोराबो जोंनि बर'नि दख'नाखौ नुब्ला मेहेर नाङो मेहेर गोनां जोंनि दख'नाया।
औ औ
बिदिनो। नाथाय आथिखालाव एसे बेफोरबायदि गाननायफोरा गोमालांनो हमबाय आरो। आरो आजिखालिथ' गोबां बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि ब्रेन्डबो ओंखारनायखौ जों नु
औ दख'नानि बेसेनाबो बेसांसो बेसांसिम थांदों नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ दख'नायाथ' जोंना बुंनो थाङोब्ला एकदम हाबानि आजिखालिथ' गिदिर गिदिर हाबा जायो नालाय बेफोरावथ' एसे दामि दामि पाटनि द दखनाफोर जिन्तु अरिजिनेल पातनि बेफोर द दखनायाथ' गोबां दाम जाबाय पनसास साथि हाजारालासे थांबाय। बिदिनो जोंना खमसि सिन दख'नानि माने बेसेनानो जाबाय दा बाजौ बाजौआवबोसो मोननो थांबावला आथिखालाव बाजौआनो हाइस माने खमसिन आरो हौवाफोरनि थाखायबो गामसा जरासे बायनो थांबाथाय द'जौ बाजौ बेफोरबायदि लानायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोर जोंनि बर'फोरनि माने जोंनि सुबुंफोरा जानाय लोंनाय मा होनो दानाय लुनायखौ खम जालां नायनि थाखाय बेफोरबायदि बेसेना बांलांनो हमदो आरो।
औ नोंथां नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों नंगौ। ओ जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय लुनायखौ गारनायनि थाखायनो मेसिन दानाय लुनाया जोबोद बेसेन गोनां जाबाय। जायनि जाहोनाव जों एसे गोरिबफोरा बायनो थाखाय एसे उसुबिदा जानायखौ मोनो औ औ। उसुबुबिदा मानो होनोब्ला बिसोरा जानाय लोंनायाव रां बाहायनाय आरो गथ'फोरनि फरायनाय लिरनायाव रां बाहायनाय आरो बेनि सायाव जोंहा गाननाय जोमनायखौबो नांथारगौ आरो बिनि थाखाय बिसोर राङा एसे ओ बेसेन बांनायनि थाखाय एसे उसुबिदा जायो बेखौ जोङो मिनथि नंगौ नंगौ बिदिनो। जोंहा ओ गाननाय जोमनायनि बागै बुङोब्ला जोंनि गाननाय जोमनायाबो ओ गोबां गोसारबाय गुबुन गुबुन जायगायाव जोंखौ बर' हारि
बयबो सिनाय मोनबाय औ।
औ नांगौ। ओ मेसिननि दानायफोराथ' जानला मोनला बा जेसबां थाब दानो हायो बिसांनो रां मोनो बेनि थाखायनो बिसोरा जायबा दागिरि बिसोरो एसेबांबो गोसो होनानै दायैखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि थाखायनो जोंहा
माने गुबुन हारिनि मानसिफोराबो माने मेसिनाव जोंनि बर'नि दख'नाखौ दानो हमलांदों आरो गोबां। ओ माने जायबा जाथायि बेफोरबायदि आगरखौ होनानै माने दानानै दिहुननानै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालाव।
औ नंगौ नोंथां। बिदिनो जोंहा गोदोथ' गोबां आगर दङोमोन बर'फोरनि। दाथ' आजखाललि ओ थिंजों दानाय दख'नायाव जों बैफोर आगरखौ नुनो मोनला जेरैबायदि जोंहा गोदोथ' अ खासि आगर बा मै आगर दावराय आगर बिबार आगरा दङमोन बोग्रि बिबार आगर बिबार आगरा दङमोन।
गोमालांजोबबाय औ।
बेफोरबायदि आगरखौ जों नुनो मोनला जायनि जाहोनाव जों बे इयुन जोलै बा जोंनि लाइमोनफोरा मिथिला जे बे आगरा बोग्रि बिबार बे आग'रा खासि बिबार बेफोरबायदि आग'रखौ जोंनि दा गोदान जोलै बा इयुन जोलैनि लाइमोनफोरा मिन थिनो मोनला आरो जों मोनथि -या माने आबै -आबौ मोननिफ्राय जों खोनादोंसोमोन बे आगरखौ दा दाउथुब आगर बा दावराइ आगर बुङो बे आगरखौ खासि बिबार आगर होननानै बुङो बेफोरखौ जों आबै- आबौनि खुगानिफ्रायसो मिथिदों नाथाय जोङो अ होफेराखै आरो माबायदि आगर बेयो होननानै।
औ।
औ नंगौ। ओ दानि आइजोफोरा बा दानि लाइमोनफोराबो गोबांखौनो ओ थिनाय जायो जे बिसोरो दानाय लुनायाव एसे खम आयदा जाबाय बा बिसोर रोङैखौ जों मोनथियो आरो नंगौना नोंथां? नोंथां आबो आरो बुं -बुंनो गोसोबा बुंजाबावगोन।
औ बेबायदिनो माने जोंनि माने मा होनगोन बर'नि सिनायथिया एसे त्एसे गोमाबोनो हमबाय आरो थेवब्लाबो बेनि गेजेरावबो दं। बेनि गेजेरावबो माने जों गोबां माने बुहुमाव सिनाय मोनजाबाय आरो।
औ नंगौ औ नोंथां। औ नोंथां जोंना ओ नोंथांजों आङो गुबुन ओ गोबां मिथियै बाथ्राखौ मिथिबाय बा आं मिथियै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय। जोंना समा जाबोबाय नोंथां ओ नोंथांनिसिम आं रोजा -रोजा साबायखर बावाहरनाय जाबाय इयनाव आं नोंथांखौ लोगो मोनसिनगोन होननानै आसा खालामो नोंथां।
औ -औ दे बिदिब्ला नोंथां औ।
औ।